नोंथाङा खोनादोंना औ खुलुमबाय नोंथां
औ
नोंथांनिसिम मोना मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा माबोरै दङ
आं दा मोजाङैनो दंथयो नोंथां
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं नोंथां नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय
औ औ
नोंथांजों आङो बर'फोरनि आबादनि सोमोन्दै एसे सम सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा एसे एसे सम होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथाङा होनोबा आबादनि सोमोन्दै आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नामा
औ औ आबाद होनबा थ' आबादाथ' जोंनि थाखाय गोनांथार नङा होमबा जायखौ जोङो जा मा होनो आबादनि जोहैनो थांनानै दोङो जों आरो जोंनि फोर गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावबोयोमोन
औ
आबादानो जोंनि गुबै माबा आरो जानायनि आदार जेनेबा जोङो आबादखौ मोननै जेनेबा मोननै बोथोराव मावनाय जायो दैज्लां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद बिदि मावनाय जायो आरो
औ नों
आङो दैज्लांनि ओ दै
औ नोंथां
जोङो
औ औ
गिबियाव थिया ओ फोग्रोनाय जायो बेखौ जोंदि बे जोंदि जायो माइरं बिनि सिगां आरो माइ मोनग्रोयो बे माइखौ जोङो गिबियाव खोथिया फोनो थाखाय आरो गिबियाव बेखौ जोङो हर्स हरनै सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो माइग्लि जायखौ बुङो माइग्लि बै माइग्लिखौ सोमना दोनग्रोयो गिबियाव बै माइग्लिखौ साननैनि उनाव बोखांनाय जायो सानसे बोखांनानै ओमफ्राय आरो न'आव न'फोराव एसे गाजा बेरहोनो थाखाय ओंखारहोनो थाखाय आरो बै माइग्लिखौ लखबफिनना दोनो आरो गाहायाव आरो बेहाय जोङो दख'नाफोर नङाबा थास' बिलाइ बायदिजों खोबनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो अखानायै फोथाराव फोनाय जायो आरो जायखौ जों खोथिया होननानै बुङो बर'फोरा बै खोथियाखौ जोङो फोखांनायनि उनाव आरो जोंना बेयो गोजौ जाबाथाय जों बेखौ आरो फिन खेबसेबाव फुनानै गायफिननाय जायो आरो
ओमफ्राय जों बेखौ औ ओमफ्राय जों बेखौ गायफिननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो दा दैज्लां सम नालाय दा जोंनिया गायनाय फुनायनि दिन बिदिनो मानसि लानानै गायनाय जायो सोरहाबा न'नि गोजाबो गायनाय जायो बेफोरबायदिनो गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयो आरो बे साननैसो थानानै मोनो
औ औ
जायो खौ गोमोन जाबासो होनाय जायोखौ माइ होनाय होननानै बुङो अब्लानिया जोंनिया फोथारफोरानो गासैबो गोमो गोमो गाबनि जायो आरो बैदिनाव जोङो बे हायो आरो बिदिनो एसेबाथ' मानसिखौ जाबाय आरो गोबांबाथ' गोबां मानसि लानानै होयो आरो
औ न'थुन रे खन खनि हेलौ नोंथां
नानै
औ औ
माइ आबाद गोदो हेल' नोंथां नोंथाङा